अ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
अ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
अह नोंथां दिनै माने गोदान मोनसे टपिक माने आयदानि स सायाव रायज्लायनो सानदोंआरो बेनिखायनो नोंथांखौ कल हरनाय जाबाय।
औ औ नोंथां।
नोंथाङा बुंदों मानि सायाव आयदानि सायाव मोनथिनो लुबैदों नोंथाङा?
माने सावरायलायनो।
औ अब्ला आं आयदाखौ होनसै आयदायानो जादों कामाख्या थानसालि नों नोंथाङा अब्ला कामायखा थानसालिनि सोमोन्दै जा मिथिगौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ। बे कामाख्या थानसालिया ओ आसाम रायजोनि सिङाव थानाय गुवाहाटि जिल्लानि माने गुवाहाटिनि सिङाव थानाय निलाचल हाजोनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन आरो गोहो गोरासिन माने थानसालि होननानै मिथिनाय जायोआरो बेखौ।
औ औ बे कामाख्या थानसालिखौ।
औ बुहुमनि माने भारतनि। हादरफोरनि मादाव भारत। नि सिङाव थानाय बेखौ गोहो गोरासिन माने थानसालि। होननानै मोनथिनाय जायो।
अ कामाख्या थानसालिखौ भारतनि मादाव गोहो गोरासि मन्दिर होनना मिथिनाय जायो।
औ औ बे गुवाहाटियावनो दं आसामनि गुवाहाटि बेयाव निलाचल हाजोआव ।
औ औ नंगौ।
आरो बियो बेजों लोगोसे बुरलुंबुथुर दैमानि सेरजों नुहुरो माने सरजाबफानाय जायो आरो बेखौ।
बे कामाख्या थानसालिखौ।
बिनि थावनिखिनिया मन्दिरनि माने हा दं बे खिनिया आरो।
औ औ।
औ बिदि आरो बेनि बागै गोबां जारिमिनबो दं बेयाव
जारिमिननि सोमोन्दै नों थाङा माबाफोर मिथिगौ नामा?
उम एस बे थेवबो एसेखौ बुंनाहोनस
औ जा नोंथाङा जा मिथिगौ बेखौ बुं
औ बे गिबियावनो बे थानसालिया बोरै लुफुंजानाय? बेनि थ धोरोमजोंसो सोमोन्दो दं बे थानसालिया बेयाव गोबां गेदेर गोथौ जारिमिन दं आरो बे जारिमिना जाहैबाय गोदो जेब्ला
औ
शिबआ गावनि सोटि हिन्जावखौ बिसिखौ माने
औ सिबनि बिसि सोटिखौ
फिसाय सिबआ गावनि बिसि सतिनि गोथै स खौ नुनानै जेब्ला सि शिबा रागा जोंनानै बेखौ बोखांना लानानै माने तान्दब नित्य खालामदोंमोन। बे समाव मुलुगा गोबां गिख्रंथाव महर लादोंमोन आरो बे समाव।
मुलुगा
बे-बेफोरजोंनो
औ
बेयाव बिष्णुआ माने कृष्ण बिष्णुआ बेखौ गावनि चक्रजोंहाय माने बेखौ सिफायना होदोंमोन आरो माने बि सतिनि देहाखो खौ
सतिनि गोथै देहाखौ औ सिफायना होदोंमोन।
बिनिफाय सट्रजों माने दानना होदोंमोन आरो।
औ औ।
बेनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव माने। गोलैहोदों बेनि सुतिनि। देहानि।
गोथै देहाया गोथै देहानि अंगफोरा।
बायग्लिनाय अंग। फोरा बेयाव मोनसे बेयाव मोनसे। आं जायगाफोरा गोग्लै। फैदोंमोन आरो।
औ औ नंगौ।
बेनिनो मोनसे अंगआ। बे आसाम। भारत नि सिङाव। थानाय आसाम रायजोनि गुवाहाटिनि निलास खोला हाजोआव गोग्लैफैदोंमोन आरो।
औ औ।
बिदि आरो बिदि जारिमिना। बेखौ आरो लुफुंदोंमोन। जेब्ला दाइनथिनिफ्राय गुथि जथायाव बेखौ थानसालिखौ सथिनि मुङाव खामायखा थानसालि होननानै लुफुं खुंनाय जादोंमोन आरो आरो बेथ
थै देहानि मोनसे अंगआ बे गुहाटि आव गोलैलांनायनि थाखायसो बे कामाख्या थानसालिखौ लुफुंनाय जादोंमोन नामा
बे बिदिनो जारिमिननि बादि थ बिदिनो जारिमिन आरो धोरोमनि बादियै बे मन्दिराथ
औ
बाइफ्ले लांदोंमोनबो
औ-औ गो बायफ्ले लांनायाव बेवहाय थालांनायाव लुफुंनायनि थाखाय बे लुफुंनाय थानसालिखौ कामाख्या मुं दोननाय जादों नामा? औ-औ
बिनो बे मन्दिरा बा थानसालिया दाइनथि गुथि जौथायाव फुं जादोंमोन आरो
औ
गोथाङै जिदथि जौथायसिमाव लागै बे थानसालिया बाइग्लि लांजोबदोंमोन आरो सिलिं खार जालांदोंमोन नाथाय
औ
कच राजा नरनारायणनि समाव जिगु ना जिबाजौ दजिबा माइ थाइयाव बे मन्दिर बा थानसालिखौ फिन लुफिन्नाय जादोंमोन आरो
बायग्लिफिननायनि उनाव फिन लुफिनदोंमोन
औ जिबाजौ दजिबा मायथाइयाव कच राजा नरनारायननि समाव लुफिनदोंमोन बेयाव गोबां माने साननाय हनाय गियान लोब्बा लानानै माने बिनि थानसालिनि सावगारि बा महरखौ होनाय जादोंमोन आरो गोबां
बे थानसालियाव
औ बेफोर आरो गोबां धोरोमजों सोमोन्दो थानाय गोनांथिफोरबो दं बेवहाय
औ औ सुबुंनि जिउनि जारिमिनबो हाबना थाहैबाय
औ बे मन्दिरखौ आरो भारतनि कामाख्या मन दिर बा थानसालिखौ भारतनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो गेजेर बा गुबै गिदिरसिन माने तान्त्रिक बा पुजारि
औ
बिदि बिसोरनि गुबै जायगा होननानै गनायना लानाय जायो आरो
भारतनि बाद
आरो औ भारतनि मादावनो बेखौ देरसिन आरो गुबै गाहायसिन तान्त्रिक बा बिसोरनि पुजारि बिदि बिसोरनि गुबै जायगा होननानै गनायना लानाय जायो। बेवहायथ अम्बुुबासि मेला होननाय खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ
अ बे मेलाया बेवहायनो कामाख्या थानसालियावनो जायो आरोना।
औ नोंथाङा बे मेलाया मा समाव जायो मोन थिगौ नामा थांफेरबाय नामा नोंथाङा?
औ थांफेरबाय नोंथां बे मेलाया बोसोरफ्रोमबो थाम बोसोर थाम बोसोरनि उनाव
औ
माने बोसोरसे बोसोरसेयाव जाया नालाय थाम बोसोरजों लानानै बोसोरनि गासै बो जुन माहायाव जुन मास आव जायो। आरो बेयो।
औ
बेवहायथ गोबां आरो
गोबां सुबुंफोर थाङो जानांगौ।
नि गेजेराव बेयाव नैजिबा लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा थाङो आरो बेयाव गावसोरनि गोबां जेंना दाहा फोरखौ माने जानगार होनो थाखाय
औ औ
थांनाय जायो आरो।
औ
बेनि गेजेरावनो बेजों दालाइसा गोबां माने थानसालिफोर दं।
औ बे कामाख्या थानसालिजोंनो लोगोसे
औ बेयाव कालि, तारा, भैराबी आरो भुबेनेस्वरि, सिन्नामस्थ गुबुन गुबुन माने गोबां थानसालिफोर दंबावो बेनि दालाइसा महरै।
औ औ
गासै जितानिबो गोबांसिन दं आरो।
औ
थानसालिया आरो गोबां समाज आरो हारिमुवारि आयदाजों माने गोबां लोब्बा दंलायो। समाजनि गेजेराव हारिनि गेजेराव गोबां खौसेथि लाबोलायनाय
औ नंगौ।
बिदि आरो रांखान्थियालि बेलायावबो गोबां बेयाव माने जेरै बाजार बायदियै आरो गोबां माने
टेल रुम बेफोरबायदि माने न' बायदि बेहाय माने गोदान सुबुंनि थाखाय आलासि जिराय थालि न' जेनबा आलासि दोननो। थाखाय बेफोरबायदि न' दं। गोबां आरो गोबां दं। गयारिफोर फैयो नालाय बेवहाय गोबां गोबां जायगानिफाय बेवहाय हारिजों लोगोसे गोबां बेनि दावबायनायनि थाखाय बेखौ बे जायगाखौ गिदिंनो बाय दावबायथिंनो थाखाय बेवहाय मोनसे थि माने खारि दंखायो बेव नायै नायै माने मेप बादि आरो बे खारिखौ नायै नायै बिथि मा दं मै बबेथिं मा दं बेखौ मोनथिनो हायो आरो बिदि गिदिंनो हायो आरो बेवहाय बेरायनो हायो।
नायनानै
औ मो बेबायदिनो आं दा जाखिनिखौ मोनथिगौ बा खोनानो मोन दों बा मिथिगौ नुनो मोन्दों बेखिनिखौ बुंबाय नोंथांनि सिर सेराव
औ
जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बेखिनिखौ बुंनानै आंनिखौ फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ नोंथां।
दे अब्ला नोंथां औ समाबो जाबाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन दे।